हेल हेल'
औ नोंथां आं नोंथांजों दिनै बैसागुनि बागै सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन
सावरायजागोन नोंथां
खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां
औ दा आं नोंथांनियाव सोंनो नागिरदोंदि नोंथांनिजों बैसागुखौ माबायदि रंजायो
औ जोङो बैसागुखौ बैसागु बोथोराव सफैब्लानो जोङो गाजा गोमजायै जोङो बर' हारियाव जोंनि बर' गामि गामि जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा बायदि बर'नि दामग्रा देग्रा आगजुफोर लानानै जोंनि बैसागुखौ जोङो गोमसार होनायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो जोङो बैसागुखौ जोङो गुबैयै जों बैसागुखौ स्नि सान खुंनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोङो जों गिबियावनो जोङो मोसौनि बैसागुखौ फालिनाय जायो बेनि उनाव मानसिनि बेनि उनाव गोबां जोङो जिब जुनारफोरनि बैसागुखौबो जोङो जिब जुनारफोरनिबो खुंनायखौ नुनो मोनो जोङो बिदिनो बिजाबफोरावबो जों लिरनाय नुनो मोनो आरो खोनानो मोनदों नाथाय जोङो स्नि सान बैसागुखौ जोङो मानसिफोरखौनो जोङो स्नि सानाव गासै बर' गामि गामि जोङो रंजानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोङो बैसागुनि से खालार खालि जोङो मोसायालासिनो जोङो बै सानखालि जोङो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान होनाय बिदिनो गेदेरफोरा उन्दै फोरखौ मान होनाय बिदि बोर होनाय बोर लालायनाय आरो बायदि फुजा फोरबो फालिथाइजों जोङो जोंनि बर'नि धोरोम जेरै बाथौ फुजाायाव जोङो बिदिनो आलारि होनानै फुजा आरि होस्रांनानै जोङो से सानखौ बारहोहरनायखौ नुनो मोनो बेनि उननि समनिफ्राय जोङो गासैबो बोराय बुरैनिफ्राय लानानै गथ' गथायाइसिम जों गासैबो बैसागुखौ रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
नोंथांमोननि सिंजायैबो बैसागुखौ माबायदिहाय खुङो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो
औ हागोन नोंथां जोंनिजोंबो नोंथाङा जेरै दा फोरमायदों बिदिनो खुङो जेरै ओ बैसागुनि गिबि सानाव जेरै जोङो ओ एप्रिलनि जिब्रै खालार खालि जोङो ओ गोखा गोखै जायखौ गोखा गोखै होनना मोनथियो जों बेखौहाय ओ हाग्रायाव थांनानै जोङो। नागिरहैयो जेरै केराडाफिनि खिफि बेन्दों आरो थाराय गोबां बायदि बायदि जों ओ बेफोरबायदि गोखा गोखै मैगंफोरखौ खांजोबनानै जोङो ओ एप्रिल दाननि जिब्रै खालार खालि जोङो बेखौहाय अमा गोरानजों जोङो एवनानै जायो आरो बिनि अखानायै जोङो गिबि जेनाखि बैसाग मासावहाय ओ से थारिख से खालार खालि जोङो ओ बैसागुखौ जोङो बरायहरनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ जोङो जेरै जोंहा ब्रह्म धोरोम हिसाबै जोङो। मन्दिराव आहुथि होनानै जोङो बैसागुखौ ओ बे आहुथि होनायाव आहुथि होनायनि माखासे माबाया जाहैबाय जोंना ओ गोथारै जेरै देहा मोदोम लोमजानाय साजानाय जेबो दाजाथों। जोंनि सावस्रियाव बेफोर लानानै जोङो ओ आहथि होनानै आहथि होखांनानै जोङो गेदेर उन्दै जेरै गेदेरा उन्दैखौ मान होलायनानै ओन्दैया गेदेरनिफ्राय ओ बोर लानानै आसिरबाद लानानै जोङो ओ बैसागुखौ बे बैसाग दाननि से खालारखालि खालारनिफ्राय जोङो रंजायो। जेरै ओ जोङो जोंनि रंजानाया जेरै गिबियाव दा गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय। ओ गिबियाव जोङो स्नि दिन जोङो रंजायोमोन। नाथाय दा जोंनि ओरैहाय सुबुंफोरा गोबां इन्ट्रेस्टआ बायलांबाय खोमा। जेरै सानथाम एबा सानब्रैनि गेजेरावनो रंजानायखौ फोजोबो आरो जोंनिजों ओरै
औ।
दा नोंथांमोननिजों गोखा गोखैखौहाय मा मा मैगंखौ बाहायो खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन ओ एसेबां मिथिया नाथाय थेवब्लाबो आङो जिखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ बुंनोसै। ओ नोंथाङा दहाय बुंलांदों जेरै खिफि बेन्दों ओ आरो बिदिनो फुंखा खुन्थाइ ओ बिदिफोरखौ जोङो ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय बैफोर मैगंखौ जोङो बिदि। बिदिनो मुलि हारिनि मैगं गं होननानैबो जोङो मिथिनाय जायो। ओ बेफोरखौ जों गासैखौबो ज खालामनानै ओ जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो। बैसागोनि बै ओ गोखा गोखै जानाय सानखालि बेखौ जोङोओ गुबैथ जों बेखौ बरफोरखौल जानायखौ नुनो मोनो बैसागुखौथ गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो खुंनायखौ जों नुनो मोनो बैसागोआव जेरै बिहुफोरखौबो जों उम थानायफोरखौ नुनो मोनो। ओ नाथाय। ओ जोंनि बरफोरखौल जोङो बे गोखा गोखै संनानै जानायखौ बरफोरखौल जायो होननानै ओ मिथिनाय जादों आरो। औ बिदिनो बैसागुआव बे औ। बुंनो हागोन नोंथां।
दा नोंथांनाव आं सोंनो सानदों नोंथाङा ओ बावखुंग्रियाव माब्लाबा गाखोहैफेरबायमोन नामा जेरै जोङो बावुंग्रिखौहाय जेरै बैसागु फोराव जोङो ओ गाखोयोमोन बैसागु ओ माबायिनि सिगां ओ जागायजेनायनि सिगां जोङो बावखुंग्रियाव गाखोहैग्रोयोमोन ना नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मिथियो नामा
आंथ ओ बावखुंग्रियाव थांफेरनो मोनाखै आङो बेनि सोमोन्दै ओ मोनथियाबो थांफेरनो मोनाखै आरो जोंनिफ्राय ओ एसे गोजानानो जायो नालाय बेखायनो आङो बेयाव थांफेरनो मोननाय जायाखै आङो आरो मोनथियाबो नोंथाङा मिथिगौब्ला एसे बुंनानै होदो
औ हागोन नोंथां बुंना होनि आङो जेरै ओ सुबुंफोरा बुङो जोंनि बरहारिनि सुबुंफोरा बुङो गोदोनि आबै आबौमोना बुङो जे नोंथाङा बावखुंग्रियाव बोसोरथाम जुदि गाखोयोबा नोंथांनि जेनाखि गोसोनि हास्थायनाय गोसोनि लुबैनाय जेरै नोंनि मोजां मोननाय अनजालु बा अनजालिखौहाय मोननो हासनायनि मुङाव जुदि बिनि मुं लानानै बोसोरथाम गाखोयोबा नोंथांनि बे साननाया जाफुंगोन बिदि होननानै जोंनि आबै आबौमोना ओ जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो दा बेयावहाय ओ बेयाव गाखोनायजों लोगोसे बेयाव जोंनि मोनसे ओ फोरबोबोथ' फालियोना जेरै बैसागुनि मुङाव ओ जेरै बेयावहाय जौ गोरान ओ माइब्रा माथा अमा एवनाय बेफोर गासैखौबो जों बेयावनो नुनो मोनो आरो
औ
बेयावहाय गोबां सुबुंफोरा फैयो गोबां गोबां जोङो दाब दाब जायगानि ओमफ्राय बिथांमोना बेयाव फैयो बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव दा नोंथाङाथ' फैफेराखै जाहैबाय बेयाव ओ उननि समफोराव नोंथाङा बावहाय फैगोन ना फैया?
औ आङो उननि समाव ओ थांगोन होननानै आङो मिजिंथिनानै दङ। नाथाय दासिमहां आङो बिदिनो रांफोरनि आंखालावहाय आङो थांनो हानाय जायाखै थांनोथ' लुबैयो जोंनि बर'निनो मोनसे ओ गेदेर फोरबो खुङो नालाय ओ जों थांनो लुबैयो आरो जों ससियेल मेडियानि गेजेरजों बे मबाइल फोरावबो बे फोरबोखौ जोङो नायबाय थानाय जायो। आरो थांनोबो लुबैयो नाथाय रां फोरनि आंखालाव थांनाय जायाखै औ
औ नोंथां नोंथांमोननिजों दासिमबो बे जेरै मोनसे अपेन माबायावहाय फोथारावहाय ओ खुला फो फोथारावहाय नोंथांमोना मा बैसागुखौहाय गामिनि गथ' गथाय उन्दै उन ला ज' जानानै रंजा जायो नामा खाम सेरजा सिफुं जथा लानानै नोंथां?
औ रंजायो बेखौ ओ बे बैसागु समाव रंजायो आरो
औ
आसामाव गासैबो रंजायो जोङो ओ बर' फोरा ओ बर' हिन्जाव फोरा आइजोफोरा एबा जोंनि गथ'साफोरा ग सिख्लासाफोराहाय ओ दख'ना गानो जोङो बांसिन बैसागुआव मोसानायाव जों दख'ना गोमोखौ बाहायो। आरो आर'नाइ लायो ओरै गेरेगां फालि गोजा लायो बिदिनो गस्ला गोजा गानो ओ बिदिनो समायना रमायनायै जोंनि बर'नि बे गाननाय जोमनायखौ गाननानैहाय जों बैसागुआव रंजायो आरो ओ हौवासाफोराबो बिदिनो ओ गामसा गोथांखौ जों बांसिन गाननाय नुयो आरो ओ बिसोरबो आर'नाइ लायो लानानै गस्ला गुफुर गाननायखौ जों बांसिन नुयो बैसागुआव। बिदिनो गाजा गोमजायै बैसागुखौ बारहोहरनाय बोसोरफ्रोमबो बैसागु समाव बिदिनो गाजा गोमजायै उम बर'फोरखौ रंजा बाजायै बारहोहरनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नोंथां। आरो नोंथां मोनसे खोथा सोंबावनि नोंसिनियाव ओ बैसागुआव बाहायनाय जे दामग्रा आ आगजुफोर बेफोरखौ नोंथ थाङा बुंना होनो हागोन नामा जे नोंथांनियाव नोंथांमोननि ओजोंहाय बोरै मा माखौ लानानै बैसागु- रंजायो?
औ जोंनियाव उम बिदिनो बर'नि दामग्रा देबग्रा आगजुफोर जेरै ओ खाम, सिफुं ओ जथा, सेरजा गंगोना बायदिफोरखौ लायो आरो थरखाखौबो जों बाहायो बैसागु बोथोराव। आरो ओ गुबुन हारिनि दामग्राफोरखौबो लायो खायफा खायफा बिदिनो ओ हारमनियाम बायदिफोरखौबो ओ लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो औ औ
आथिखालाव जे ओ सुबुंफोरा जोंनि बर' सुबुंफोरा बैसागु बोथोरावबो सोरबा सोरबा जे दानि ओ माबाफोरखौहाय दामग्रा देग्रा गुबुन हारिनि दामग्रा देग्रा जेरै ओ गुबुन हारिनि मेथाइफोरबो मोसायो। बेफोरखौ नोंथाङा नोंथांमोननि गामियाव मालाबाफोर नुनो मोनदों नामा?
औ बैसागु समाव ना नोंथां?
औ नोंथां।
अ बैसागु समाव बैसागु समावथ' जों गुबुन हारिनि मेथाइफोरखौ दामनानै मोसानायखौ नुनो मोना नाथाय जोंङो ओ बिदिनो दामग्राफोरखौ जोंङो ओ गंफा गंनै जोंङो बिदि गुबुन हारिनि दामग्राखौ लानानै जोंङो मोसानायखौ नुनो मोनो। खायफा खायफा गामियाव ओ नाथ थाय ओ जोंङो बिदि गुब गुबुन हारिनि मेथाइखौ खननानै मोसानायखौ जों ओ नुनो मोनाखै दासान्दिया आंनि नुनायाव आरो
औ बिदि बालाय जोंना समाबो जाबाय नोंथां। दोनथलायसै औ दे नोंथां